हेल' औ औ खोनाबाय नोंथां औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ।
औ ओ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङना नोंथां?
औ दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम आंनो होनो हागोनना?
औ नोंथां टाइम होनो हागोन आं।
ओं गोजोननाय थाबाय। बिदिब्ला जोंनि सावरायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय
औ।
मैगङैनो जाजानाय ओ मैगं आरोना बिबारैनो मा सरि बिबारैनो जाजानाय मैगं।
बिबारैनो जाजानाय मैगं
औ नोंथां।
औ औ औ दे रायलाय जागोन नोंथां।
औ बिबारैनो जाजानाय मैगं होनोब्लाथ' गोबां मैगं दङ जो जोंनिया मेसेङाव मेसेंआव मोनो। एबा दैज्लाङाव मोननाय। नङा होमब्ला? ओ दैलांआव मोननाय होनोब्लाथ' जोंनिया थास' बिबारानोसै। ओ मेसेङाव मोननाय होनोब्ला जोंनिया ओ हो मा होनगोनखौ इखो खेवालि बिबार सेवालि बिबार होनो नामा सेवालि बिबार बिनिफ्राय ओ बेखौ ओ बासिखा बिबार होनोना बासिखा बिबार बे मोनै खौ मेसेङाव मोननाय जायो आरो दैज्लाङाव मो दैलाङाव मोननाय होनोब्ला थास' बिबार आरो खारौ खान्दा बिबार आरोना बे मोनैखौ जोङो दैलाङाव मोननाय जायो। बिनिनो मा मा मैगंखौ मादो जानांगौ एबा माबायदि जायो बेखौ नो थांनो आं एसे फोरमायनो सानदों।
औ खोन्थानो हागोन नोंथां उम।
बिदिनो औ औ। गिबियावनो जोङो ओ सेवालि बि बिबार जाय बिबारा हरावनो बारनानै हरावनो सिरियो आरोना।
औ।
बे बिबारखौ जोङो ओ मोजाङै एबा मोजाङै
उम।
मोननो थाखाय जेबो गाज्रि एबा मैला जायालासिनो मोननो थाखाय बेयाव मोनसे ओ हरावनो बारो नालाय बेखौ जोङो मोनसे फांनि सिङाव मोनसे मुवा जायखिजाया मुवा आरो ना मुवायानो जाबाय जेरै मुस्रि नेट प्लास्टिक तिरपाल बे बेफोरबायदिखौ जोङो सिङाव बनानै दोनोब्ला बेनि सायाव मोजाङैनो हराव बारनानै बियो हरावनो सि सिरिजोबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। बिदिनो ओ बेयो बिबारा बारखांनानै सलिनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ प्लासतिकाव एबा तिरपालाव थानाय बे खेवालि बिबारखौ जोङो साफायैनो खननानै मोनसे मोनसे खननानै जोङो जयैनो बेखौ साफायै सुनानै जोङो बे खौ संनानै एबा एवनानैबो जानो हायो आरोना। नोंथां बेखौ जोङो मादो मादो जायो होनोब्ला जोङो आलुजोंबो एवनानै जाजायो एबा नाफोरजोंबो संनानै जाजायो। बिदिनो ओ अनला अनलादोंबो संना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। अनलाजों अ-अ औ अनला आरो अनला नाजोंबो संना जा नाय नुयो एबा ओरैनो अनलाजों दाउ ओमफ्राय सेवालि बिबार बिदिबो संना जानायखौ नुनो मोनो। बे ओ सेवालि बिबारा एसे ओ जानो गोखा गोखा एबा खाथो खाथो आरो ना नोंथां औ बेखौ अनलाजों संनो गोनां माबायदि संनांगौ एबा मारै सङो बे खौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै ओ गिबियावनो सेवालि बिबारखौ जोङो खनानै बेखौ लाबोनांगोन लाबोनानै बेखौ मो मोजाङैनो मैला गैयालासिनो सुना लाग्रोनांगोन बेनि उनाव औ अन अन अनखौ देनो थाखाय जोंनो माइरं नांगोन माइरं एसे बेखौ बे माइरंखौ जोङो सुनानै दसे सम दोननो हायो नङाब्ला जोङो दसे समनि थाखाय सोमनाबो दोननो हायो आरोना ओ बिदिनो बिखौ जो साफायनो माइरं औ माइरंखौबो जोङो साफायैनो सुना लाग्रोनानै बेखौ एसे दैखौ सर'नो थाखाय दोनो आरो दोननानै बिनि दसे उनाव जोङो बेखौ अलाराव एबा दिंखियाव देयो आरो ना ओ दानिाथ' गोबां मुवा ओंखारबाय देग्रा बेसादबो ओंखारबाय जेरै ओ जोङो न'आवनो कारेन्टजों देजानाय ओ मेसिनफोरखौ ओंखारबाय आरो मिक्सार मेसि होनना बुङो बेखौ बेयावबो देनो हायो दानिया बिदिनो दे देनानै लाग्रोयो लानायनि उनाव बै सेवालि बिबारखौ एसे मोजां साफा सुनायखौ जोङो ओ सारायाव एसे थाव एसे होनानै खायफा खायफाफोरा फियाबो ओ सामब्राम गोजा सायखौनो सामब्राम गोजा एबा पेस्ट बेखौ थाव एसे होनानै मोजां एवफ्रामनानै लाग्रोयो आरो ना बे सेवालि बिबारखौ बेनिफ्राय एवखांना लानानै एसे मोजाङै मोनोब्ला बेयाव खारदै एसे संख्रि एसे होनानै होयो होनानै दै खौ मोजाङै होनोसै दैखौ मोजाङै होनानै बेखौ एसे ओ गोदौनो होयो आरो ना गोदौनो होनानै बेखौ ओ बे अन देना दोनाय देना दोननायखौ बेयाव होयो आरो ना ओ उ उ होनानै बेखौ ओ जाहाथे गथा थाखाया एबा ओ अनलाया एरबाय थायाबा सिङाव नांं खामनोबो नागिरो आरो फेथर फेथर जेरै वो गु बेद माबाया बे अन गुन्दैया गेब्लेलासेनो लाथा खानायखौ नुनो मोनो आरो बिनि थाखाय जोङो मोजाङै एरग्लिबाय थानांगोन आरो बेखौ
उम
जोङो एग्लि एग्लि सिटिया ङो एसे मोनो होमबानिया ओ फालौ ओ फालौफोरखौबो जोङो जा जानांगौ फालौ हाइजें म जा बेफोरखौबो होनो हायो आरो बेदर होनो ब्ला जोङो गिबियावनो ओ बेदरखौ एवफ्रानना लाग्रोनांगोन ओ बेदर खौ मोजाङैनो बिदिनो एवफ्र्रांग्रोना लानांगोन जों थाव एसे होनानै। हालदै, संख्रि, बानलु होनानै एवफ्रानानै ओ दै होयैनि सि गांनो ओ लानांगोन बेनिफ्राय अनलाखौ होयैनि सिगांनो जोङो
उ
ओ बे बेदरखौ गारसोमग्रोनना होनांगोन बे गारसननायनि उनाव जेब्ला बेदरा मोनो अब्लानिया अनलाखौबो जोङो होनो हायो आरोना बिदिबो जाजायो।
ओ।
बिदिनो ओ माबाखौ ओ सेवालि बिबारखौ आरो ओ गोबां रोखोमैबो जानाय नुनो मोनो जेरै
औ।
एवनानै ओरैनो ओ आलु होनानै गोरानै एवनाय जानानैखौबो नुनो मोनो। आरो बै ओ दैलाङ' नाय मेगं होन्दों आरो ना दैलाङाव मोन्नाय मैगं बिबारैनो जानाय मैगं, बे जाबाय थास' बिबार आरो खारौ खान्दाय बिबार
खारौ खान्दाय बिबार औ। खारौ खान्दाय बिबारखौथ' उम बिराद मेडिसिन मेडिसिननि माबा बियो मा होनो मेडिसिननि
मेडिसिन ओ मैगं ओ औ बेखौ जोङो ओ खायफा खायफा जायगायावथ' जों खारौ खान्दा बिबारखौ नुनो थांला एबा गैला। बो ओ खमसै आरोना ओ बिदिनो दैलाङाव जानाय मैगं आरो बेयो जोबोर मोजां उम बेखौ जोङो ओ ओ ना फैजों नाय गिदिरफोरजोंबो जाजायो एबा ना फिसाफोरजोंबो जाजायो आरो ना। औ बाथोन जाजायो, बाथोन बाथोन महरै बेखौ जानो हायो एबा एसे लाव लाव दै लाव लावबो जानो हायो बेखौ गावबा गाव गोसो बेखौ गिबियावनो खारौ खान्दाखौ जोङो बिबारखौ ओ फुंनि समाव बेखौ खन्नानै लायग्रोयो आरो ना। खायफा खायफा फोराथ' बिखौ ओ ओ औवानि दिरुंफोरदों माने मालिं सुनानै फोराना दोननानैबो मेसेङावबो जाज् जायो जायो आरोना बिदिखौ जों नुनो मोनो, नाथाय ओ फोराना दोननायनिसाय जि जेब्ला सिरि जेन्नाय सिरि जेन्नाया एसे ओ थावसिन आरो ना गोथावसिन बेखौ जों मिथिगौ।
थास' बिबारखौबो मिथियोना नोंथाङा ओ थास' बिबार आरो आजिनाय बिबार बेफोरखौबो।
औ, आजनाय आजनाय बिबारखौ आं सिनाय फेराखै दिनैहालागै मोनथिफेराबो ओ बेखौ आं
बिबारनि बारै खोनथानि आजोनाय बिबारा बे
औ, नोंथाङा फोरमायजागोन आं बेखौ मिन्थिफेरा।
ओ
औ, नोंथां।
बेखौ माने खानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां, औ नोंथां दि बुं।
बिबारखौ खानानै मानि नाजों बाथोन जायो सोरबा मैथा होनानै बाथोन जायो आरो। बिखौ, बिराद जानो गोथाव आरो बे।
औ, आजिनाय बिबार होनदोंना?
औ। अब्ला नोंथाङा थास' बिबारनि बारै खोन्थानो हागोन नामा?
औ थास' बिबार थास' बिबार होनोब्लाथ' जों गासैबो बर' हारिनि मोनसे बियो जाग्रा मुवा आरो जों बर' हारिया बि खौ जायो आरोना बेखौ दैलाङाव मोननाय जायो ओ गोदो गोदायथ' बांसिनानो ओ ओ हाग्रानिखौ जानाय जायोमोन ना नाथाय दा ओ न'आवनो गायनाय मैगंनिफ्रायबो ओंखारो बे थास' बिबारा थास' थास' जेनेबालि थास' आरो मा थास' बेनि फ्राय मोनो बे बिबार बारो आरो नाथाय हाग्रानि थास' बिबारा साबसिन गोथावसिन आरोना बे थास' बिबारखौ जों जानो थाखाय ओ अबावबा बारिफोराव हाग्रानिफ्राय हाग्रायाव जाना थानाय थास'निफ्राय बेखौ खाना लाबो आरो ना नाथाय बेयो थास'आ थास' बिबारा गोसोमनिखौ एसे गोथावसिन होननानै जों मिथि यो आरो ना आइरन गोनांसिन आरोना गोसोमनिया बेखौ जोङो गोथावसिन होनना मिथियो बेखौ जोङो सिगाङावनो जोङो खाना लाबनांगोन खाना लाबनानै साफायै बासिनांगोन बेखौ बे ओ बे थास' बिबाराव मोनसे जिनिस दङ मा जिनिस बेखौ बिजि बायदि मोनो आरो ना बेखौ बिजि बेखौ गारनांगौ बेखौ गारनानै जोङो मोजाङै साफा बासिनानै बेखौ जों सुनानै बेखौ गोबां रोखोमै जाजायो जेरै थावबो जाजायो मिखि मैथा होनानैबो जाजायो बिदि जानायखौ जों नुनो मोनो
उ अब्ला समाबो बारबोबाय नोंथां
औ औ औ नोंथां आसा खालामो नोंथां दो उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै औ
बेनि उनाव आलदा टपिक रायज्लायसै नोंथां उ दे औ